हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
हेलौ औ खोनादों नोंथां। हेलौ।
ओ खोनादों नामा नोंथाङा हेलौ। खोनाबाय औ गिबि गिबियावनो बे फुंबिलिनि हाम ओ गोजोननाय लाहरनाय थाबाय।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायनाय जासि हरगोनाय जाबाय।
ओ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों औ जों दा सावरायनोसै ओ ओ गोदोनि गथ' ओ उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बाग सावरायनो सानदों नोंथांजों लोगोसे
औ औ ओ सावरायजागोन नोंथां ओ गथ'फोर होनना उन्दैनि उन्दैनि गथ'फोर आरो दानि गथ'फोर होननानै बुंबाथ' नोंथां ओ।
गोदो गोदायनि गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो दानि ओ दानि गथ' फारागखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ जेरै ओ गथ दोनि गथ'फोरा ओ जमा जमा थाखोमालायनाय बा ओ ओंखाम ओंख ख्रि गेलेनाय बा काबादि गेलेनाय। बा हकि खेलाफोर गेलेनाय बा क्रिकेट खेलाफोर गेलेनाय बा फुटबल खेला फोर गेलेनाय बेफोराव बांसिनानो माने जमा जमा लोगो लालायनानै ओ ओम। औ गाव गासिबो गामिनिानो निजा निजा माने गावसोरो ओ जमा जमा जानानै। गेलेलायनाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदायहाय नाथाय नैबे दानि जुगावहाय। ओ बांसिन गथ'फोरानो मा मबाइलजोंसो माने मुखुब जाना थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। दानि गथ'फोरा एल पि फाव फरायनाय गथ' गथ'फोराबो दानाथ' बिमा बिफा नावनो मबाइलफोर थासै नालाय ओ बिसोरो औ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो एल पि फोराव फरायनायफोराबो दानिया माने बिमा बिफानि मबाइलखौनो लानानै बांसिनानो मुखुब जानाय थानायखौसो जों नुनो मोननाय जाया आरो माने गोदोनि बादि ओ जमा जमा लोगोफोरजों गेलेलायनाया माने गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनो बाय आरो माने मबाइलावनो गासैबो जेबो बिजि माने गेम गेलेनाय गेलेनोबाबो मबाइलावनो गेलेनोसै बायदिसिना भिदिअ बायदिसिना फुथुला बायदिसिना ओ नुथायफोरखौ नायनानै माने गासिबो गथ'फोरा मुखुब जाना थानायखौ
ओ नंगौ नोथां ओं आंखौ गोदोनि दिनावबा नंगौ जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि ओ ज' ज' गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां गथ'फ्रा बेबायदि माने फरायसालिफ्राव ओ थाङामोन ओ माबा खायसेया थाङो आरो गोबांनि बिमा माबाफोरा माने थाङाब्लाबो जागोन बेखौ सानोमोन आरो गोदोनि गोदोनिआ गोदोनि आबै आबौबा आ फान फुजारि
औ
फरायसालियाव थाङाब्लाबो जागोन बेखौ सानोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनदों गाव गावनि बिमा बिफाया जेब्ला हौवासा गथ'फोर थागोन ओ जुदि नि गोदोनि माने गोबां न'खरफ्रा बेबायदि गैयि न'खरफोरखाय गुबुननियावहा बेबायदिनो लावखारफोर
औ औ नंगौ नंगौ
ओ गावनि न'खरखौ एसे सुंस'होनो थाखाय बेबायदि गुबुननियाव लावखार बा बेबायदि दाहोना दोनहरोमोन गावनि उन्दै उन्दै फिसाज्लाफोरफोरखौ आरो फिसाजो उन्दैफोर थायोब्ला बखालि बिदि गथ' लानो थाखाय बिदि दोनहरनाय जायोमोन आरो गुबुननि न'खरफ्राव माने सोलोंथाइफोरखौ लानो थाखाय गोनां होननानै सानामोन आरोना गोदोनि आइ आफामोना आबै आबौमोना बेबायदिनो गाव गावनि बिदि गथ'फ्रा माने गुबुननियाव दाहोना थानाय बा रु थानाय आरो बिदिनो लावखार बखालि थानायखौ जोङो नुनोबोदों नङा होनबा
औ औ
गामियाव थायोब्लाबो फरायसालियाव थाङालासिनो गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि स संनाय गेलेनाय बिदि बिफां सायाफ्राव गेलेनाय ज' ज' गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो नाथायब्ला दानि मुगायाव गोबां सोलायबाय माने आव आगोलनि बायदि नंला ओ गोबां बेबायदि फारागखौ जों नुनो मोनदों मोनबाय आरोना दानि दिनाव औ दानि बिमा बिफाफाथ दिनै गावनि गथ'गथायफोरफोरखौ ओ फिसाफोरफोरखौ दायो ओरैनो गेलेहो गेलेहोला आरोना जमा जमा बेबायदि ज जयै बिफां सायाफ्राव गेलेनायफोरखो एसे खम खम खालामबाय खम नुनो मोनबाय गाव गाव गाव गावनि बिमा बिफानि जोथोननि गेजेरजों ओ थांनायखाय दिनै गाव गावनि गथफ्रा ओ जोंनि गथ'फ्रा बेबादि ज-ज गेलेनायखौ जों नुनो मोनबांला आरो आरो ओरैबायदि खालामो दायो गाव ओ दिनैनि मुगायाव ओ बाजों सोलिफानो थाखाय गावनि गथ'खौ गावबा गावनि गथ' गोरों खालामनो थाखाय ओ दावगाहोनो थाखाय माने ओरैबायदि जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनदोंसै नंङा होमबा अम ओरैबायदि स्कुलावबो जे ओ गावनो खस्थ खालामनानै दोनलांगोन दोनलांनानै आरो ओ फरायसालिनिफ्राय फैयोब्ला बिदिनो टिउसनफोर होनानै माने जों गाव-गावनि गथफोरखौ बिजि खालामनानै बा बिदि माने मुखुब खालामनानै दोननाय जों नुनो मोनदों स
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथांया थार बाथ्राखौनो बुंदों गेलेनानै थायोमोन बा गथ' बखालिफोर दोनहरोमोन। बा गाव-गाव-गावनि गथ'फोर खौ बानो बा बामनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बानोबा बामनो थाखाय जोंङो बिलेकनिफ्राय गथ'बखालिफोर लाना फायोमोन। नाथाय नै दानि जुगाव दानि जुगावहाय बांसिनखौनो माने गथ'बोखालि बा ओ दोनहरनायखौबो नुनो मोनला आरो माने लाबोनायखौबो जोंङो नुनो मोनला आरो बांसिन बिमा बि दानिया उन्दै-उन्दै गथ'फोरनोबाबो माने आरो बांसिनानो दानिया गथ' उन्दै-उन्दैफोरदो माने थाफाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाया खम जाबाय आरो माने बांसिनानो माने मबाइलफोरखौ होसै बा कार्टन बा फुथुलाफोर लागायना होसै गथ'फोरनो
औ नंगौ नोंथां
मोनायनि फाराखौ एसे फोरमायना होजागोन नामा दानि दानिया मोजां मोजां जागोन नोंथांङा
अम
हेलौ
औ गोदोनि दिनावथ जों नुनो मोनदोंमोन गुबुननियाव ओ गावनि गथ'खौ बखालि दोनहरनाय फिसाबानो दोनहरनाय औ जोंबो बि खो जों नुनो मोनबोदों आरो बे गावनि गथ'खौ माने बे ओ बखालि दोनहरनानै बिनि बेथनजों एसेब्लाबो गावनि नखरखौ सोलिनो थाखाय ओ बेबायदि खालाम जों नुनो मोनबोदों आरोना गोदोनि दिनाव आरो गोबां आरो बेबायदिनो बखालिफोर था लावखार मोसौ गुमबाय बे हौवासा गथ'फ्रा बिदि मोसौ गुमनानै बिफां सायाफ्राव जिरायनानै बेबायदि ओ उन्दै-उन्दै गथ'फ्रा गोदोनि लावखारफ्रा बिदि सिफुंफोरबो दाम
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ बिफां सायाफ्राव जिरायनानै बिफाङाव गाखोनानै सिफुंफोर बा बिदि मैसो गुमनायफोरावहा बिदिनो सिफुंफोरजों नुनानै लावखार गथ'फ्रा बेबायदि ओ बिसोरो रंजायोमोन आरो। गोदोनि ओ बिदिनो लावखारफ्रा दाहोनाफ्रा बिदिनो खालामबोबाय गोबाङा बिदिनो मावबोनायखो जों नुनो मोन्दों जों मालाबा समाव
औ ओ नंगौ नोथां ओ गोदोनि गथ'फोरा ओ गोदोनि गथ'फोरा ओ माने जमा जमा लोगो नांनानै गोबां दुस्थ'बो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै मालायनि फिथाइ सामथाइ खावनानै ओ बारिफोराव हाबनानै खानानै लायनाय
नंगौ नोंथां औ।
सोरखोबा जंखायनानै न'आव सोगाबनानै खेदायहरनाय बिदिखौ जों गोदो नुनो मोनोमोन। नाथाय नै दानि जुगावहाय ओ गोदोनि बदुस्थु आरो दानि दुस्थु गोबां फाराग दं गथ'फोरना गोदोनि दुस्थुआ ओ एदावलायनाय बिदिनो जंखाय लायनाय बिदिजोंनो दिन बारहरनायखौ जों नुनो नाथाय
औ
जेरै बाइक दानियाथ' उन्दै-उन्दै ओ हमना ला क्लास नाइन टेन मोनबानो दानिया मा बाइक बि ओ बाइक साखावलानाय बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
दानि मुगानि गथ'फोरनि बागै आङो फंनैसो बुंनो सानबाय उम नंगौ जों नुनो मोनदों ओ दानि मुगायाव उन्दै-उन्दै गथ'फोरनो
गारि सालायनो होनानाय ओ ओंखायनो दिनै ओ गोबां गथ'फ्रा गाव गावनि बिमा बिफानियाव बाइकफोर गारिफोर बेबायदि दाबिनानै सालायदों सालायनायखो जों नुनो मोनदों आरो गोबाङा दिनै ओ गाव गावनि ओ आखलनि थाखाय आ आखल आखुनि थाखाय गोबां जोंनि ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्रा उन्दै उन्दै बैसो आवनो गारि सालायनानै बा बाइकफोर सालायनानै जिउ खहा जानायखौबो थ' नुनो मोनदोंसै नङा होनोमबा।
औ नंगौ नथां नंगौ नंगौ औ।
दानि गथ'फोरखो जोङो गोबाङैनो बेबायदि ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों माने सोरबाया मोजां जादों नाथाय सोरबाया गाज्रि जादों आरोना। दिनैनि ओ मुगाखौ नायोब्ला ओ दिनैनि ओ जौगानायनि मुगाखौ नायोब्ला सोरनिबा थाखाय गोबां मोजां सोरनिबा थाखाय गाज्रि होननानै बुंजायो। सोरनिबा न'खराव गावनि ग जोंनि गथ'फ्रा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो जोंनि बिमा बिफाखो सोगाबनायखो जों नुनो मोनदों। नंगौना नङा नोंथां गोबां बेबायदि ओ जाथायफोर जानायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ खहा जानायनि गेजेरजों जोंनि ओ बिमा बिफाफोरा बेबायदि दुखु मोननाय गाबनाय मेगन मोदै गनाय बेखो जोङो नुनो मोनदों आरो गोबां गथ'फोरनि जिउआव मोनसे ओ बेबायदि देरहासारनायनि थाखाय गोबां बिमा बिफाया रंजानायखौबो जों नुनो मोन्दों।
औ औ नंगौ नोंथां।
मोननैथिंबो जों जयो नायो होमबा जोङो अ जों समान समान नुनो मोनो आरो ना।
औ-औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथां जोंना औ औ नंगौ नोंथां ओ होमबा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ औ गोदोनि गथ'फोर औ नंगौ नोंथां औ गोदोनि गथ' गथ'फोर आरो दानि गथ'फोरनि बागै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथि बाथ्राफोर आं मिथिनानै मोनबाय ओ बिनि थाखाय जोबनायाव फिन खेबसेबाव नोंथांनिसिम गोजोननाय थानो जासिहरनानै जों सानैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
गोजोन गोजोनथोंसै नोंथां।
औ--औ-औ दे